हेलौ अ खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों।
गिबियावनो नों नोंथांनिसिम सानजुफुनि गोजोन हामबलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
न गोजोननाय थाबाय।
जोंनो रायज्लायगोन जोंनि सानफ्रोमबोनि
जिउ औ सामफ्रामबोनि जिउ खुंनाय बागै।
औ नोंथाङा ओ बुंनो हागोन नामा नोंथांनि सानफ्रोमबोनि औ औ दे
आंनो गावनि माने ओ
औ
फाइल बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ अ नोंथाङा आंखो आंखो होन्नानै
औ औ नोंथाङा माने नोंथाङा सानसेयाव सि फुंनिफ्राय सिखारनानै मोनानि उनदुनायसिम
औ
आं बेखौ सोंदोंमोन आं।
आं आंनि सानसेनि ओ सानसेयाव जे मा मा खामानि मावो आं बेखौ खोनथालांनोसै जे सानसेयाव
ओम
बादि बार होयो ओम आङो फुंनि बा रिंगायाव सिखारनानै आङो बा थाम बा रिंगायाव सिखारनानै आङो साखोन-सिखोन होननानै ओ इणडयान आलासि बेनिफ्राय आङो ओ आंनि फोरोंथाइखौ फोजोबखांनायनि उनाव आङो साहा लोङो। साहा लोंनानै न'खरनि सुबुंफोरजों बे से ओ गोजोननाय लायो बेनिफ्राय आङो आंनि फुंनि जानाय जामुंखौ जायो बिनिफ्राय आङो जानाय जामुं जाखांनानै न'खरनि इसे एनै खामानिफोरखौ जे न'खराव सानफ्रोमबोनि जे खामानि ओंखारो बे खौ आं दसे मावनाय जायो बेनिफ्राय आङो ओ आंनि ओ खामानिफोरखौ फोजोबखांनानै आङो जे जिरायनाय सम मोनो बेफोराव आङो आंनि ओ जिरायनाय खामानिफोर जेरै जायखिजाया जिरायनाय खामानियाव मोजां मोननाय ओ आङो मोजां बिजाबफोर फरायो ओ गेदेमा सु सुबुंफोरनि बिजाब फरायो बा आङो खायसे समफोराव ओम बिबार बिफांफोर गायो बेफोरबायदिनो आङो ओ आखाइनि खामानि जेरै ओम प्लास्टिकजों बेग हेबनाय बिदिनो ओम बिबार सुनाय बायदिसिना बेफोरबायदि आखाइनि खामानिफोरखौ आं जिरायनाय समाव मावो बेनिफ्राय आङो आंनि सानजौफुनि जानाय आदारखौ जायो बेनिफ्राय आङो एसे सम ओ जामुं जाखांनायनि उनाव एसे सम ओ जिरायो जिरायखांनायनि उनाव आरो फिन आङो थाम थामजि रिंगानिफ्राय आङो उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ फोरोंथाइ होयो बेनिफ्राय आङो ओ द' रिंगायाव फोजोबनाय जायो द' रिंगानि फ्राय फोजोबनानै आङो आंनि ओ न'खरनि सुबुंफोरजों दसे सम एंगारो बेनिफ्राय आङो आं आंनि ओ दसे सम मोनोब्ला माने आङो एसे ओ बिजाबनिफ्राय गियान लायो माबाफोर ओ खन्थाइ रायथाइ बेफोरबायदि लिरनानै बा फरायनानै आं एसे गियान लायो। आरो बेनिफ्राय आङो आंनि हरनि जामुंखौ जानानै फिन ओ उन्दुयो ओमफ्राय बेखिनियानो आंनि आंनि सानसेनि ओ खामानिफोरा।
औ
उम
नोंथाङा माबाफोर सोंनाय दं नामा आंनि?
ओ नोंथाङाबो नोंथांनि सानफ्रोमबोनि जिउआव माबायदि खामानि मावो बा मा मा खालामो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ गिबियावनो आङो फुङाव सि खारनानै आङो गिबियावनो माने द' रिंगासोआव द' रिंगा आरो स्नि रिंगानि गेजेराव आं सिखारनाय जायो।
औ
हालेवनायनि उनाव आङो एसे गावनि
दे
फरायनाय जिउआव जिखिनि फरायनांगौ माने फुंनि समाव जिखिनि फरायनांगौ बेखौ फोजोबनानै
औ
बिफा एबा बिदा फंबायफोरजों मावफानानै माने मावफानानै बेलासिनि जिनै रिंगा बा से रिंगासोआव बेलासिनि जानाय जानानै उनाव आङो ओ बे बेलासि नि जानाय जाखांनानै आङो दसे सम माने ओ जिरायो बेनि उनाव ब्रै रिंगानिफ्राय ओ नोंथाङा जेरै दहाय बुंदोंमोन गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनाय आंबो ब्रै रिंगानिफ्राय ओ गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनाय
औ
सोलोंथाइ बे गथ' सोलोंथाइ खामानि होनाया ओ आङो बा रिंगा बा बा थामजि रिंगायाव फोजोबनानै बेनि उनाव आङो
औ
बे माने मा होनो एखौ एक्सारसाइस खालामो आरो।
औ
खारनाय बारनाय बल गेलेनाय बिदि, बेनि उनाव आङो बेखिनिखौ मावखांनानै न'आव फैनानै दुगैनानै आइ आफा आदा आब' बिसोरजों दसे सम बारहैयो। बेनि उनाव आङो फिन खेबसेबाव आंनि जिखिनि फरायनांगौ‌बेखिनि फरायनायखौ आङो मोनानिखौ फोजोबनानै ओ मोनानि जानायखौ जानानै जि रिंगा बा जिसे रिंगायाव आङो उन्दुयो आरो। बेनि उनाव बे रुथिनानो आंना सानफ्रामबो
अ ओ नोंथाङा ओ जायखिजाया सुबुंफोरखौनो जिरायनाय समाव मा मा हाबाया मावोब्ला मोजां होननानै नोंथाङा सानो?
ओ जिरानाय समाव माने बुजिखै नोंथांनि
माने जोङो ओरैनो थानाय सम समाव मा मा खामानिफोर मावो? अब्ला जों जिरायनाय समखौ ओरैनो एंगार हराजासे माबा मोनसे खामानि बाहाय थाव माबा मोनसे खामानियाव ओ हाबनानै थानो हायो।
औ औ
आं बेखौ ओ बेखौ आंनि माने आं जेरै दा आंनि मोनदांथि हिसाबै मानि आंबो मालाबा ओरैनो जिरनानै थानाय जायो माने आङो बे समाव जायो बेखौ जों आ आंनि मानि जिरायनाय समाव आरो आं मानसिफोरखौ माने जिरायनाय समाव मा मावनांगौ बुङोब्ला नोंथाङा गावनि ओरैनो जिरायनाय समाव बिदिनो उम नोंथांनि गोसो नि माने माबाफोर साननाय एबा दामनो एबा रोजाबनो एबा माबाफोर सोरबा गेदेरफा सुबुंनि जिउ जारिमिन फरायनो नोंथांआ बेफोरखौ मावनो हागोन आंनि माने मोन्दांथि हिसाबै
औ बे मोजां माने जिरायनाय सम आव नोंथाङा जिरायनाय समाव मोजां मोननाय खामानि मावो नामा
ओ मोजां मोननाय खामानि आंनि दे बुंबाय माने आङो ओ दामजुग दामो ओरैथ्रि गिटार माने बे बुस्थुखौ आङो जेब्ला ओरैनो जिरायनाय थायो बे समाव माबायो माने ओरैनो ओ दामो आरो ओरैनो मालाबा मालाबा माब्लाबा मालाबा मेथाइ-मेथाइबो रोजाबनाय जायो हेल' हेल'
माबा
अ नोंथाङाबो दा आंखौ सोंनाय हिसाब ओ बायदि माने नोंथां सिरनो समाव माबाफोर गावनि मोजां मोननाय हाबाफोर मावो नामा
औ आङो जिरायनाय समाव बेबायदिनो ओ आंनि मोजां मोननाय खामानि होनोब्ला आङो ओ बिबार गायनानै मोजां मोनो माने बिदिनो ओ मा होनो बिबार बारिफोर साजायनानै बा बिबार बिफां गायनानै मोजां मोनो आङो जिरायनाय समाव बेखौनो बांसिन मावनाय जायो आरो औ आरो जों बिब्दिनो ओ गावबा गावनि मोनफा मोनफा मोजां खामानिफोरखौ मावनानै जों जिरायनाय समखौ ओरैनो थांहोआजासे मावनो हायो
औ औ माने जिरनाय समाव नोंथाङा नांगौ गियानखौ एसे एफा एनै एफा एनै माने एफा एनै गियानखौबो आरजिनानै लानो हायो आरो बिदिनो बिजाबफोर फरायबायनो आरो नोंथाङा बेफोर नोंथाङा दा बुंबायना। बिबार फोर गायो होननानै बेबो मोनसे माने माने टिचार नि नलेज आरो ना आंनि माने मिथिंगानि न मिथिंगानि गियान मोनसे औ माने मिथिंगानि फारसे मोजां मोननाय बिफां लाइफां गायनाय दा बि बिखियावनो फोजोबसै नामा?
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
नोंथांनिनसिबो गोजोननाय थाबाय दे